नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदो?
आं ओरैनो दं नोंथां।
औ माखासे खोथा सावरायजागोन नामा ओरैनो दङब्ला?
औ सावरायजागोन नोंथां आङो दाथ' ओरैनो दंखायो माथो खालामनो।
औ नोंथां जों जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
औ आं आंनि फेभरेट बा बर'नि ओंख्रि बुङोब्ला आङो नार्जिजों अमा ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो ओरै
औ।
अनला थाबाय अनला औवा मेवाइजों अनला आरो सबाइजों साम' बर'नि ख्रिखौनो आं मोजां मोनो आरो ओरै मोनसे थाबाय दैज्लां बोथोराव आंनि सबसे फेभरेट ओंख्रि बुङोब्ला ओरै थास' बिबार थास' बिबारजों लोगोसे अमा बेदर बे ओं ख्रिया आंनि थाखाय जोबोद माने फेभ्रेट ओंख्रि आरो बे दैज्लां बोथोरनि।
आं आंनिबो जेबोद फेभरेट बियो।
औ माने मोदोमनायजों आरो बिनि थामिन जि आइरन जोङो थास' बिबारनिफ्राय मोनसे आइरन मोननो हाया होमबा?
औ औ।
औ माने बे माने थैनि थाखाय मोजां आरो बे लोगोसे
औ
गोथाव बिनि थावनायानो आलादाखा माने बिनि थाखाय जोबोद गोथ थाव मोनो आरो।
औ
नोंथाङा नों नोंथांनि ओ फेभ्रेट ओंख्रियालाय मा माथो?
आंनि फ्रेबेट ओंख्रियाबो बेफोरनो अनलाफोरानो। आंनियाथ' गासैबो फेभरेटआनो बुंजायो गासैखौबो आं जाना मोजां मोनखाबाय।
औ औ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ एक नम्बराव दोननो सानगोन?
आङो?
औ नोंनि सोबसे नाम्बार अवान अनलाजों दाउ ना औ गोथाव आनो आंना सिजोन लायो सिजोन ओंख्रिया माने गोथावा बेलेग जायो दा नैबे दैज्लां बोथोराव आं नाम्बार वानाव दोनगोन थास' बिबारजों अमा बेदरखौबो नाम्बार वानाव दोनगोन आङो आरो
औ
ओरै बेलेग सिजोन बुङोब्ला नारजिजों अमा। बेबो आंनि फेभरेट माने नाम्बार वानाव दं आरो बेलेग सिजोनाव।
औ औ ओ नोंथाङा ओ बेफोरनि गेजेराव मायाबाफोर ओंख्रि संनायखौ मोजाङै मिथिगौ नामा?
औ मिथियो मिथिनाया नोंथांनोबा मा ओंख्रिखौ फोरमायनांगौ जायो ओ
ओ नोंथाङा जायखिजाया मोनसे ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिदिब्ला आं दा जोंनि सिजोन सोलिगासिनो ओ थास' बिबार आंनि सबसे नाम्बार अवान बेखौनो फोरमायसै नामा? थास' बिबारजों अमा ओंख्रिखौ आं गोथाव मोनो नालाय आं संनानै जाखायो।
औ
ओ आं फोरमायनोसै बिदिब्ला नोंथां।
दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ ओ गिबियावनो जोङो माने आङो आरोना थास' बिबारजों अमा ओंख्रि संनोब्ला अमाखौ जोङो गिबियावनो एवथ्रुमनानै लाग्रोयो आरो थाव गुबै सेरनानै सामब्राम होनानै ओ बिदिनो सामब्रामा एसे गोजा खालारनि जायोबा माने एसे खामफ्रामोब्ला अमाखौ होनानै जोङो दसे सम एवथ्रमनानै खोबहाबना दोननानै ओ संख्रि दै होनानै इदिनो आरो बानलु देनाय मासला मसलि जे देनायखौ होनानै जोङो एवथ्रमनानै लानो लाग्रोनाय जायोना आरोना न'वाव मानो होनबा गोथाव जानायनि थाखाय आरो ना बे ओ जुदि एवथुमनाया एसे मोनथांग्रा जायोब्ला जों बेखौ खांनानै ओ थास' बिबारखौ जोङो माने एवग्रोनाय जायो आरोना एवनानै माने थास' बिबारनि गावनि दैखौ जोङो गिबियावनो मा खालामनाय जायो फोरानना लाग्रोनाय जायो।
औ बे थास' बिबारखौ एवथ्रुमै एवथ्रुमै माने हालदै होबाय संख्रि होबाय बे मोननैखौ खो होनानै जोङो माबा एवथुमना लाग्रोबाय आरो ना जेब्ला दैया रानो। थास' बिबारा गावनि दैया रानो अब्ला जोङो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होयो आरोना।
औ औ
ओ जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बे अमा बेदर एवथुमनायखौ होनानै फिन जोङो ओ ग्लब ग्लब गोदौ होबावनानै माने गोबाव खोबहाबनानै दोनो आरो ना माने
ओं
ओ जेब्ला गोदौखाङो माने बे गोदौबाय थानाय समाव जों मा ओ मा? ए थास' बिबारा एसे मानो नङा होमबा।
ओं मानो
औ बे मान गानायखौ जोङो खम खालामनो थाखाय सोरबा मैथा होयो नाथाय आं बांसिन नारें बाहायो। बाहायनाय जायो आरो ना।
नारें खारजिखौ माबायदि होयो नोंथाङा
ओ नारें खागुजिखौ जोङो थाइसे बा खावसे हानानै ओ माने लाग्रोनानै ना नोंथां ओ बिदैखौ जोङो खुरैयाव एक्सट्रायै सेबना लाग्रोनानै जोङो ओ बिदैखौ माने नारें बिदैखौ ओंख्रियाव होनाय जायो आरो खौ होयोब्ला माने माननाया खारो आरो आरो मानो होनबा जोङो थास' बिबारखौ गिबियावनो जोङो गावनि दै रानजांसे एवना लाखादोंबा बेयावनो माने माननाया खारखा थायो आरो ओ जुदि नोङो बै गावनि दैखौ ओ राना जासे माने एवथम एवथ्रमनायाव जुदि फोरानाबा माने माननाया थायो आरो नों नारें होबाबो खारनो नागिरा माने।
गावनि दैखौ जेब्लासिम रानहोआ अब्लासिम बिनि माननाया थायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ बेनिखायनो माने जोङो बे गोदौआ माने नारें बिदैखौ होनांगौ आरो। ओ साबसिन जायो लिमोनद्राबो जायो। ओ थास' बिबारा जेसेबां गोथां माने मोजांसिन आरो बांसिन लिमोनद्रा जायो।
औ।
जेसेबां गोथां एसेबां माने गोथावसिनबो जायो।
खोनानो मोनदों माने थास' बिबारा जे जेसेबां गोमोन एसेनो मोनामनायाबो बारा जायो होननायबो खोनानो मोनदों आरो।
औ औ मोना मोनामो नोंगौ नोंगौ।
औ
अ नोंथाङाबो नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिखौ माबोरै सङो फोरमायनो हागोन नामा।
आंथ' बांसिनानो मालाय संनायखौसो जाफेरबाय नोंथां। थेवबाबो अनला ओंख्रिखौ आं एसे फोरमायनोसै। जि हायो नङा होमबा। बिदिथ' आं बारा संफेराखै माने खनसे खननै सं फेरबाय आरो अब्लाबो माने गोसोआव गैजोबामोन।
औ औ।
ओ जों अनला ओंख्रि होनोबा गिबियावनो जों माइरंखौ जेसेबां नांगोन अनला अनला संनो थाखाय जोंनो जेसेबां गुन्दै खालामनो नांगौ बे नि जखा लागोन आरो जोङो
औ औ।
बेखौ आरो दान्दिसे सम सोमना दोननानै बेखौ अन गुन्दै खालामनाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय जोङो अनलाजों ओ मा संगोन हमना ला अनलाजों जोङो दाउ बेदर जायो नङा होमबा बांसिनै
औ।
खोनादों ना नोंथाङा
औ आं खोनागासिनो नोंथां।
अ दाउ बेदरखौ जोङो गिबियावनो एवना लाग्रोगोन।
औ।
औ। गिबियाव एवना लाखांनायनि उनाव बेखौ एसे। मोजाङै एसे मोनफ्रा मोनजासिम एवफ्रामखागोन आरो। बाराबो मोनजोबहोआ माने।
औ।
बेखौ एसे एवना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ अनला संनो थाखाय दै। दैखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौहोगोन। दै गोदौहोखांनाय गोदौहोनानै जोङो ओ। मा होनो ओ बै जेब्ला हो बेदरखौ एवगोन ना।
औ।
अब्लानों जोङो बानलु संख्रि गासिबखौबो होफानो हाखायो आरो। जेसेनि जेसे बिबांनि होनो अनला ओंख्रिखौथ आरो बानलुखौ। खम होखायनाय जायो। बानलुखौ ओरैनो नामनिल' थाइनै थाइथाम बिदि होनाय जायो आरो।
औ।
माने बेदरावनो होफाखाजोबनो हायो। बिनिफ्राय। जोङो अनला संनो थाखाय अनलानि दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनाय जागोन। ओ खायसे बे दै गोदौनाय दैयावनो खायसे अनलाखौ उरनाय जायो खायसे आरो। बि गोदौनाय दैखौ मोनसे जायगायाव खांनानै खावसे खां खांनानै माने बे अन गुन्दैखौ।
औ।
दैजों मिक्स खालामो आरो लगायो।
एसे एदो आरो माने।
ओं एसे एसे। लगायो खायसेया ल'गायो खायसेया माने बैयावनो अन संनाय समाव जेब्ला दैया गोदौवो ना।
औ।
बे दै गोदौफुबाय थानायावनो अनला माने बै अन गुन्दैखौ। होयो आरो एसे एसे एसे होलांबाय थायो ट्रेड ट्रेडनो।
औ।
नाथाय जोङो बैबायदिनो अन गुन्दैखौ बांसि नो होलायो आरो ट्रेद ट्रेद माबानाया अयाद गोदौनाय दैयावनो होबाय थायो आरो।
गोबां खमानो माने बै ओयो माबाखौ ओयो। दैखौ खांनानै बिदि अनला मिक्स खालामनाया। बेखौ गोबां खम सुबुङानो मावो आरो। बिनिफ्राय जों अनला माबानानै ओयो। अनला ओंख्रियाव बेयाव जेब्ला अरन खांगोन ना अब्ला जोङो खारदै होगोन। जोंनाथ' खारदै गैयाबाथ' जोंना ओयो अनला ओंख्रिया जाया नङा होमबा। ओं खारदैयानो जोंना अनला ओंख्रिनि थाखाय मेन। खोनादोंना नोंथाङा।
नोंथां।
औ ओमफ्राय ओ जाय एवना लानाय बेदर ना। जों बेखौ होफाखागोन आरो।
औ।
खायसेया ओ खारदै होनायनि उनाव होयो खायसेया खारदै होनायनि सिगांबो होयो आरो बिखौबो।
औ औ।
संनाया गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग जाहैयो आरो गुबुनना गुबुन। बेलेग ना बेलेग बिदि जायो माने नङा होमबा? जाय जेरै संनो हायो बिदि सङो आरो बिदिनो ओमफाय जोङो गोबाव सम गोदौ होनोनानै जबहाब होनानै ओंख्रिखौ संख्रि साखिनानै जुदि संख्रि नाङाखैब्ला संख्रि होगोन आरो खारदै नाङाखैबा खारदै होनाय जागोन आरो।
औ।
औ बेबायदिनो सङो माने। आं बारा रोंजोबा थेवबो जि हायो बेखौ फोरमायबाय आरो नोंथां।
औ माने जि गासिनावबो माने एखे रोंगौथि थाखायाया थानाया नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
औ।
औ नोंथाङा संफेरबायना अनला ओंख्रिफोरखौ?
औ आं सिगां संबाय संनायालाय माने खेबसेना खेबनै संबाय आं संनाया।
औ थेवबाबो माने खुगाजों फोरमायनायाव बारा गोसोआव फैजोबा नङा होमबा? खोन्थानो गाव हारसिं मावोब्ला बांसिन हायो नङा होमबा?
औ औ माने खुगाजों बुंनायजों प्रेक्टिकेलजों डिफारेन्स जायो आरो।
ओं ओं। औ अब्ला बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
दोनथ'लाय जासिगोन बे मानो होनबा समावाब जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ।
जों उनाव सम मोनफिनबा नांगौबा रायज्लायफिनसै नङा होमबा नोंथां?
ओं जागोन दे दे बिदिब्ला।